औ
औ
औ हेलौ खोनादों ना
औ नोंथां खोनादोंना?
औ खोनादों दे बुं।
फ्रि नामा नोंथाङा?
औ फ्रि दङ।
ओ आं नोंथांजों बर'फोरनि दोरोङारि जानाय लोंनायनि बागै रायलायनो सानदों आरो ना।
अ दे मोजां रायलाय दे।
ओ नोंथाङा दा मिथिखागौ खोमाना गोदो गोदायनिफ्राय जोंनि बर'फ्रा मा मा जानानै थाना थांनानै थाबोदों?
मोनथियो एफा एनै। ओ
दे नोंथां औ खोनादों दे बुं।
नेदानो मोजां नाङाखै।
लाय खोनादों दे।
हेलौ
औ औ खोनादों।
अ जोंनि गोदोनि बर'फ्रा मा मा जानानै थांना थायोमोन नोंथाङा मिथिगौ नामा?
जानो औ मिनथिगौ।
देनाय एसे फोरमायना होसाय आंनो।
नों जानायखौल' बुंदोंना जानाय लोंनाय गासैखौबो बुंदों?
जानो रोंनाय गासिखौबो बुंदों आं।
ओ
जानायखौ जानायखौ सिगां फोरमायनानै लोंनायखौ उनावहाय फोरमायबाबो जागोन दे।
दोरोङारि होनना होनबाथ' जों गोदो गोदाय आबौ आबै मोननि समनिफ्रायनो बाहाबोबा बाहायबोबाय थानाय नङा होमबा ओ दोरोङारि होननानै गोदो गोदाय जोंनि बर' फोरा ओ बर'फोरनि गाहाइ जाग्रा आदाराथ' ओंखाम नङा होमबा? ओंखाम बे ओंखामजों लोगोसे दा ओंखामजों लोगोसे बर'फ्रा गामि ओनसोलाव थानानै
ओंखामजों लोगोसे जानो थाखाय मै गं मैला हाग्रा बंग्रानिफ्राय बुथुमना जायो आरो बेजों लोगोसे जेरै बेदर हाग्रा-हाग्रानि हाग्रानि जुनारफोर जुनारफोरखौ जेरै हुर खालामनानै जायोमोन नमाव। ओ बेफोरनि गेजेरावनो माखासे बर'फ्रा गोबां हाग्रानि मैगं मैलाफोरखौ बुथुमना जायोमोन नङा होमबा?
औ औ‌।
ओ दोरोङारि मैगं होनना बुं मुं मैगं होननानै बुङोबा जोंना जोंना बुंनो हायो बर'फोरनियाव नारजि। आनिफ्राय गोबां दङ बेखौ बैसागु बैसागु फोरबो समावबो बाहायनाय जायो जेरै खिफि बेन्दों ओ ए खिफि बेन्दों थाराय
औ
आनिफ्राय माबा खेरादाफिनि
औ
मानामुनि
बे खेरा दाफिनिखौ बर'आव मानसि गालदाबबो होनना बुङोना?
बर'आवसो खेरादाफिनि होननानै बुङो।
औ-औ-औ ओरैनो माने
औ ओरै गा ओरैनो ओनसोलाव ओरैनो माथि गालदाब होननानै बुङो।
औ
ओ नोंथांमोननिखै खेरादाफिनि मोनगोनना मोना?
जोंनिखै खेरा दाफिनिया बिदिनो नोंथां एसे माने हाग्रा ओनसोलाव हाबहैनांगौ जायो।
औ आनिफ्राय दोरोङारि मैगं होनना बुं दोरोङारि ओंख्रि होनना बुंङोबा जोङो साम' सबाय थाबाय अनला मेवा
ओम
ओमफ्राय ओमफ्राय
अनला ओंख्रिखौ माबोरै सङो नोंथाङा फोरमायना होनो हागोन नामा आंनो?
औ हागोन।
बे अनला ओंख्रि संनायखौ जेनेबा सं अनला ओंख्रिखौ माजों माजों संना जायो आरो माबोरै सङो इखौ?
अनला ओंख्रि संनो थाखाय जोनो गिबियावनो माइरंखौ माइरंखौ दैयाव सोमनानै रुइहोग्रोनांगौ। रुइबाथाय बेखौ अन देग्लिबाय अन देग्लिनायनि उनाव अन देना लाखांनायनि बेनि उनाव थौआव एबा सारायाव जोङो दैखौ ग्लब ग्लब फु फुदुंनानै संख्रि बानलु संख्रि बानलु होखांनायनि उनाव जोङो अन गुन्दैखौ दै ग्लब ग्लब गोदौबाथाय अन गुन्दैखौ सिफ्लेनानै होयो
ओम
ओमफ्राय बे सिफ्लेखांनायनि उनाव जोङो ओ खारै खारैखौ खारैखौ होथारनांगौ आरो खारै होबासो जोंनि अनला ओंख्रि अनलाया रं जागोन आरो
औ
खारै खारैआनो बर'फोरनि ओंख्रि ओंख्रि जानायनि मोनसे गुबै गुबै गुबै मुवा होननानै बुंजायो
आरो अनला ओंख्रिखौ माजों माजों जानाय जायो?
अनला ओंख्रिखौथ' गासै दाउ बेदरजोंबो जाजायो मेवा जाजायो आरो। बै मैगं मैगं आलु बायदिसिना बेफोरबो होना जायो आरो खायफा खायफा। बांसिन अनला अनलाखौ। दाउ बेदरजों मेवाजों जानाय जायो आरो बांसिनानो।
नोंथांमोननि ओनसोलखौजाय बारसिगि बिबार होननायजों जाया नामा अनलाखौ?
औ जायो जायो। बावदोंसोमोन आङो बासिखि बिबारजोंबो गोथावा औ गोथाव जायो ओमफ्राय ओ-मैथ्रु बिबारजोंबो जायो।
मैथुर बिबारजों औ औ।
ए नोंसा? बे बर'फोरनि दोरोङारि ओंख्रिनिनो जाय मोनसे ओंख्रि बुंनो आङो। बेखौ नोंथाङा बुंनो हागोन नामा?
देनाय बुंनाय मा सोंनो?
ए ए साम'जों साम'जों सबाय ओंख्रि संनायखौ। एसे बुंनानै फोरमायनानै होलायनो।
अ साम'जों सबाय होनना बुङोबा आं गिबियाव। खामानिबो लाबोग्रोसै हा।
औ
साम'खौ जोङो जेनेबा दैफोराव खन्नानै लायबाय बेनि उनावहाय जोङो। सानसे बा साननै साम'खौ। दै होनानै बालथिंआव दोननानै खिगारहोयो हा। माने बे साम'खौ खिगार होनायनि जाहोना बेनो दैयावहाय साम'आ माने बायदिसि बिसिना हाब्रु हाला जायो नालाय।
औ
हाब्रु हालाया बेखौ खिगारनानै माने साम'आ साफा जानो थाखाय। साम'खौ बाल्थिङाव दोननाय जायो साननै सानाम सिगारहोनाय जायो।
औ
ओमफ्राय बिनि उनावहाय साननै सानथाम खिगारहोखांनानै बिनि। साम'नि सिगांफ्रायबो मोनसे दाखोन।
औ
बेनि उनावहाय साम'नि खिथुखौ दानस'नानै माबाबाय। फुबावबाय माबायाव सोनानै ओ-मनायाव सोनानै। आरो नङाबा खादाफ्राव दोननानै नारें। फोराननानै फुबाय बे साम'नि। माने बेयो सङैनि सि-सिगां माबासिनो आरोना ओमफ्राय बेनि उनावहाय। सबायखौहाय एवनानै फुख्रेबनानै दैयाव। खारायाव होबाय। ओमफ्राय बेनि उनावहाय खारदै आरि होनानै। साम'खौ गारसनना हरबाय आरो।
औ नोंथाङा मालाबाफोर संफेरबाय नामा साम' ओंख्रि?
आंथ' संफेराखै नोंथां आं जाफेर-जाबाय थायो जानायालाय।
औ बेनिफ्राय बै जोंहा बर'फोरनियाव मोनसे। लाइफां हारिनि मस्ला मस्ला दं बे बै मस्लाखौ मा होनोमोनलाय?
लाइफां आरिनि मस्ला होनोब्ला मगा दुन्दिया।
औ
ओ आरो
साम' ओंख्रियावदि मोन साम' ओंख्रियावनि मोनसे बेदर बायदि होयो बे बेखौ नोंथांमोननिखै मा बुङो?
बेदर।
औ मस्ला मस्ला औ हाइजेंजों लोगोसे मोनसे होफाादेरो बेखौ जोंनिखै बुराउड होनना बुङो आरो
अ दरावद उरावद
नोंथांमोननिखै साम' मा मा साम'खौ जानाय जायो?
जोंनिखैजाय साम' लादाय दं मोनसे माने साम' लादाया बेयो गथा आरोना बेखौहाय बिखौै जानाय जाया। बेखौ रुनानै साम'खौ साम' माबाखौ बेदरखौ एरख'नाय जायो।
औ
ओमफ्राय बे साम' लादायखौ मैथा बांगालजों जाजायो जेनेबा नोङो बायदि बायदि मैगंफोरजों होनानै जाजायो।
औ
ओमफ्राय साम' गोलाव होनाय दं मोनसे बेबो जाजायो। ओमफ्राय मोनसे आरो बे साम' लादाय बायदिनो मोनसे साम' फिसा फिसा दङ
औ
बेखौबो जाजायो जेनेबा आं बेखौ बांद्राय जायाखै आरो।
औ
बे नोंथाङा बर'फोरनि दोरोङारि नारजि ओंख्रि थै आरो माबानि सोमोन्दैसो बुंनो हागोन नामा
औ हागोन नार्जिं नारजि ओंख्रिखौ जोङो संनो थाखाय गिबियावनो सिगां सिगां सानफोरावनो जों नारजिखौ फाथो फाथो गोखाखौ जोङो फोराननानै लायो बेनि उनाव फोरान फोरानना लानायनि उनाव गोबाव दोनथुमना बेखौ दोनथुमना दोननाय जायो। बेखौ दोनथुमना दोननानै रानोब्लाथाय बेखौ जों दैयाव दैयाव सोमनानै जोङो ओंख्रि संनो थाखाय दैयाव सोमना दोननाय जायो। दैयाव सोमना दोननानै बेखौ ओ ओंख्रि संनाय समाव मस्ला थावारि होखांनायनि उनाव
हम
बेखौ होसनबाय होसननानै दै जों रुबाय दै रुनानै उनाव बे नारजि बिलाइखौ रुइहोनो गेब्लेहोनो थाखाय जोङो
ओ खारै होनाय जायो।
औ औ
बे खारै होनानै जों संनाय जायो आरो ना-नारजिखौ जों मोननै रोखोमै मोननो हायो नारजि संनायखौ मोनसेया जाबाय नारजि दोलो नारजि दोलो हमबाय मो मोनसे जादों नारजि खफ' नारजि खफ'आ जाहैबाय बै ओंख्रिफ्राव ओरैनो सिफ्लेनानै होनाय बेखौ जों नार्जि खफ' होननानै बुंनाय जायो।
अ
ओ नोंथां होनबा बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा?
औ-औ दे नोंथां दे
औ दे